उ
हेल'
हेल' अ नोंथां नोंथाङा फ्रि दंथ'य ना
ए
अ नोंथांखौ आं माने दिनै जोंनिया बर'फोरनि सायाव म म मा ओंख्रि जायो बिनि सायाव आं नोंथांखौ सोंनो फनहरदोंमोन आरो ना
अहाल जागोन दा
नोंथाङा फोरमाय जागोन नामा
अ फोरमाय जागोन जोंनिया जेनेबा बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्ला अ अला अलाां क्राइ सबायाइ ओंख्रि बेफोरबो जायो जों अनलाखौ बिदिबाय मा होनो बेबायदि सङो आरोना फार्स्टावनो जोंनो अनला संनो थाखाय माइरं नांहोगोन माइरं एसे नांगोन आरो मार मिसेखौो दैयाव सोमना न न बे
औ
दसे सोमनानै माइरंखौ सुनानै दनाांगव आरो फोराननानैसो देखांनानै जेब्ला सारायाव दैया गुदुं जायो अब्ला अनला देना लानायखौ सासे सास्रि होनांगौ आरो खोनादोना नों फोरा ओ दै गोदौनायाव अनला ओंख्रि जेनेबा अन गुन्दैखो एसे एसे सास्रि सास्रि बो होनांगौ आरो खनसेनो होबा थाय माने गथा गथा खायो आरो
औ
ओंखायनो बिदिनो अनला जों दाउ बायदिसिना आलु बेफोरखो जानो हायो आरो
औ
आरो सबयाबो जोंनि बर'नि ओंख्रि
औ
सबायाइखोबो जोङो दाउ बेदरजों अमा बेदरजों बायदिसिना बेफोरदो जायो आर
औ-औ औ
आरो लाथायाबो जोंनि बर'नि ओंख्रि लाथा खो जोङो इन्दि फिथोबजों माने इन्दि बिलाइ जाहोनानै फेदेरनाय जायो आरो
औ-औ
बर' आइजोफोरा बेफोरखौ लानानैनो न'खर सोलिबोगासिनो दङ
औ-औ नोंथांखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया बर'फोरा ओंख्रि जाग ग्रा बहुत दङ आ रोना बिदिनो जोंनि मा जेनेबा बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रि बिदिनो लाथा ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया ओ खारदै खारै माने बिदिनो बायदिसिना ओ बो मा होनो गोथां बिलाइफोरखौ खानानै जेनेबा जारि बिलाइ ओमफ्राय सरजना बिलाइ ओमफ्राय बिदिनो बुथा ओमफ्राय थुनथुनि सिना बिदिखौ लानानै सिनाया खारदै खारै मैगं संजायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया बर' फोरनि मैगं होनोब्लाथ' नाफाम जाहोयो आरो बिदिनो बायदिसिना दङो जेनेबा जोंनिया थ बर'फोरा जाग्राफोरा खांख्राइ जायो ना हमनानै जायो ओमफ्राय बिदिनो आरो बायदिसिना सिखार खालामनानै ज जायो आरो ना बर'फोराथ' जोंनिया गो गोबाङानो बिदि माने मा होनो बेदर नाफोरखौनो जायो आ बिदिनो बेनि गेजेराव जोंनिया अमा अमाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ खायद' आरो ना बिदिनो जोंनिया अमाखौबो जोंनिया लांख्रियाव होनानै फाय ओ संनानै दा जायो आरो ना बिनो दाउ माने लकेल दाउखौबो बिदिनो अनला ओंख्रियाव होनानै संनानै जाबोला जोबोद गोथाव मोनजायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गैथारैयाव जो जेनेबा आलुफोरखौबो होना जा ज जायो बिदिनो आरो जोंनिया अनला ओंख्रैखो मुलाखुथि मुलाखो जेनेबा जोंनिया बेखौ फोरानना लानानै बेजोंनो जोंनिया मुला खुथि होनोना बेखौबो जोंनिया अनला ओंख्रि बेयाव होनानै बिदिनो संनानै जाजायो आरो ना जोबोद कद मोनजायो बिदिनो जोंनिया नाफोरखौबो हमना लाबोनानै अनला ओंख्रियाव एसे एनै गारना होलानानैबो। जाबोला खद मोनजायो आरोना औ बिदिनो नोंथां। थांङा माने ओ मा होनो लाथाखौबो ओ जोंनिया फार्स्टावनो बिदि ओ मा होनायखौ ओ इन्दि लुनो लाबोननाय जाहैयो आरोना। इन्दि लुनो लामबोनाय। बिसोरो जेनेबा खुन दुं जोंनो होयो नालाय औ बिदिनो जोंनिया बिलाइ बिसोरनो जाहोग्रोनानै गिदिरखौ फेदेरनानै बेखौबो जोंनिया जाय आरो ना। एवनानै बिदिनो नोंथांङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि खै दाबायदियाव जेनेबा दाबायदि बोथोराव लाथा फैज जायो नामा?
औ जायो दाबो सोलिगासिनो दङ।
औ ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोननिखौ औ नोंथांमोननिथिं बिदिनो ओ मा मा मैगं जायो जेनेबा नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा? औ
दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय
औ
खुमब्रा मोनगोन जिंखा मोनगोन।
औ
बिदिनो पाट केेरेला थिथा खेरलाफोरखौ मोनगोन आरो। लेस्रा बायदि सिना।
औ जोंनिया बर' बर' सुबुंफोर होनबाथ' जोबोद आगोलनिफ्रायनो जोंनिया मैहुर खालामना जाग्रा नालाय। जोंनिया दा दैज्लां बोथोरखाय ओ दैयाव जेनेबा साम' ना खांख्राइ हमनानै जाग्रा आर ना ओमफ्राय बिदिनो जोंनि आरो ओ मा होनो बर'फोराथ' बिदि जोंनिया जेनेबा जेबो गैयाबा जानो हायो बि बिदिनो बुंजायो आरोना। ओ जोंनिया जेनेबा आगोलनिफ्रायनो मैहुर खालामना जाग्रा नालाय। बेनिखायनो जोंनिया जाबाबो जेनेबा दा दैज्लां बोथोर खुसिया बिदिनो बायदि ना ना राननानै बिदिनो लाबोनानै न'आव जायो आरोना।
उम
ओमफ्राय नोंथाङा आंनो बुंनो हागोन नामा ओ जेनेबा बर'फोरा ओ माबायदिहाय ना हमो?
अ जोंनियावथ' दा बिदिनो दैज्लाङाव जेनेबा माइ गायनाय फोथारफोरावबो मोनो आरो। हालेवनायफोरावबो बिदिनो सेन, सानानै
औ ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा जेनेबा नाफामखौ नाफामाथ' बर'फोरनि खाय द नालाय नाफामखौ माबायदिहाय बानायो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नाफामखौ जेनेबा जोङो ना खौ हमनानै लाबोग्रोनांगोन। ना गोथांखौ लाबोगोनानै नाखौ सायनानै जोङो फोराननांगोन आरो सान्दुंआव।
औ
फोराननानै थास'बो थास'बो होजायो। थास'खौबो जेनेबा जोङो खानानै लानांगोन।
औ
लानानै फोराननायनि उनाव जोङो जेनेबा हासुं एबा भयामाव जों बेखौ नारस्रो नारस्रो सोना दोननांगोन आरो। दोननानै मास मोनसे मोननैनि उनाव जाजायो आरो।
औ
नोंथांमोननियाव दा दा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनियासो दा बुंनो थाङोब्ला टपिकआ आबादनि सायाव नङा नालाय आबादनिखौ दोन्थ'नानै जों माने बरफ फोरनि खायद' मा मा जायो बेनि सायाव सावरायबा मोजां जागोन नामा नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा मा होनो बर'फोरा जेनेबा मा मा बिदिनो ओंख्रि नागिरनानै बा मा मा ओंख्रि सङो संनानै बानायनानै जायो बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
जोंनिया दा बर'फोरा जेनेबा ह हाग्रा बंग्रायावथ' जोङो जारि जारिबो मोनो जारि बो नाजों संनानै जानो हायो आरो
औ
आरो बायदि रोखोमनि थास' थास' आथिं थास' बेदर बेफोरनो बुथुमनानै जानो हायो आरो बर'फोरा बेखौ थास' बिबार दा बिदि नालाय थास' बिबार ना थास' बिबारजों बेदर
औ बिदिनो जोंनिया गोथां मैगं बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया दिंखिया थाहैबाय बिखिनि थास' थाहैयो थास' बिथट्रि थास' आइथ थें थास' बेदर ओमफ्राय आरो थास' थास' बिबार बिदिनो जोंनिया गोबां गोथां मैगं थाहैबाय आरो जारि उथा थुनथुनि ओमफ्राय बिदिनो लाव बिजौ बिदिनो आरो बायदिसिना थाबावो देसुन आरो जोंनिया थालिर फस्ला थालिर फस्लाबो जायो बिदिनो आरो गोबां गोथां मैगं थाहैबाय
ओम। हेलौ।
फ्राय नोंथाङा जेनेबा औ नोंथाङा। जेनेबा आमफ्राय मा होनो बर'। फोरा माबायदिहाय। ओ संनानै जाहोयो माबायदिहाय बानायनानै जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ जेरै जोङो जेनेबा मा होनो जारिखौनो जों जेरै। जारिखो। खानानै लाग्रोबाय। ओ जारि नानै लानानै नाफोर दङबा नाखौ एवफ्रामनानै लाबाय। लानानै। जारिखो सारायाव साराइ गुदुङाव थाव एसे होबा होजागोन होआबाबो जायो। ओमफ्राय एवनानै लाबाय ला खांनानै जेनेबा खारैखौ होबाय आरो। खारै होनानै। एबाबा गोदौबाथाय। ओ माबाबाय साबाय सागंजों साखांनानै नाखौ होबाय। नाखौ होबानो जेनेबा मोनो आरो बिदिनो।
आरो बिदिनो नोंथाङा बर'फोरनि खायद' बुंनो थाङोब्ला साम' ओंख्रि। खौ माबायदिहाय सङो आ मा माजों जानो हायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन। साम'खौ जोङो जेनेबा। खन्नानै लाबोग्रोनांगोन।
औ।
ओ बे माबानिफ्राय मा होनो हाखर एबा दंग'निफ्राय। बेखौ लाबोनानै जेनबा बेयाव मैला थायो नालाय बेखौ सोमनानै दोननांगोन हरसे हरबा हरनै सोमना लाबोनानै अखानायै जेनबा हुख'नानै ओ माबाखौ गिलिबखौ जेनबा बोखारनांगोन बोखारनानै ख्रिबुथि दाननानै जोङो दैया लानांगोन आरो बे लानानै बिखौ सारायाव एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन
औ
एवफ्रामनानै लाखांनानै जेनेबा दालिफोर दङबा जेनेबा अनला खारैफोर दङबा बेखौ जेनेबा दालिजोंनो खारै जाजागोन आरो। दालिखौ होख'ना लानानै खारै होनानै जेनेबा दैखांनानै गोदौबा साम'खौ होबानो जाबाय आरो।
औ बिदिनो जोंनिया साम'आबोथ' गोबां रोखोमनिनो थायो आरोना साम' जेनेबा साम' फिसा थायो ओमफ्राय साम' लेंग्रि थायो आरो साम' बिमा थायो आरो बिदिनो आं ओरै एसेबां मिथिजोबा देसुन जि मिथियो बुंबाय आरो बिदिनो जोंनिया बर'फोरा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया ओ दुमफाव फिथा जेनेबा फिथा हुरमा बि खौबो जोबोद जायो आरो ना बेखौ जेनेबा जोंनिया मागो सिजोनाव जानाय जायो आरो ना बि बिदिनो आरो गोबां बर'फोरनि दंबोयो फिथा हासुं दोङो थावनि फिथा दोङो फिथा एन्थाव दोङो आरो बिदिनो फिथा दंबयो ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा हुरमा फिथाखौ माबायदिहाय हमनानै बानायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन जेनेबा हुरमा फिथाखौ जोङो एसे दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो माइरंखौ
औ
मायरंखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनानै बेखौ बोखांनानै सुनानै फोरानांगोन एसे सान्दुुंआव फोरान नानै जेब्ला एसे रानो बेखौ देहैनांगोन आरो जों दिंखिबा मेसिनाव देखांनानै ईखौ देना लाबोनानै ओ मा होनो दै गुदुं फुदुं नांगोन
औ
जोङो दै गुदुं फुदुंनानै बेयाव जेनेबा आथि बा खरिफोराव लानानै जोङो नालेंखरफोर होनानै खावनांगोन आरो ए
औ।
दनिया। नोंथाङा आंजों रायज्लायनानै मोजां मोनदों नामा
औ नोंथां रायजलायनायाथ' जोबोद मोजां जाद जों ओ जोंनिया दा ताइमा नालाय बेनिखायनो नोंथां दोन्थ'नोसै नामा औ दे नोंथां ओमबा नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय थाबाय
अ थेंक इउ।